औ नोंथां खोनादों। दं नोंथां थारैनो।
अ दा दसे सम फ्रि होनो हागोन नामा नोंथां? औ आं मानि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंनो कल खालामनाय जादोंमोन बे ओंखायनो नोंथांनि दसे सम
औ बुंनायसै नोंथां मा आयदानि सायाव
ए आङो रायलायनो नागिरनाय बेनोमोन मानि। बर' हारिनि न' लुनाय । गोदोनिफ्राय माबायदि न' लुबोखो आरो दा माबायदि न' लुयो।
औ हाब बेथ'। जोबोद मोजां आयदाखौनो नोंथाङा गोसोखांनानै होनबाय। थारैनो नोंथां बे खोथाया आयदाया सावरायथावथाव आरो। मोजां।
बिदिब्ला आङो जागायजेनोसै नोंथां।
औ नोंथाङानो जागायग्रोदो हायोबा एसे।
जों मोनथि खायो नङा होमबा बर'फ्रा मा रोखोमनि न' लुनानै थायो। गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा न'खौहाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव गाव गाबागावसो लुनानै लायोमोन आरो बिदि दानि बायदि मिस लेंहरलायनानै न' लुनाय बे खान्थि गैयामोन मानोना बर'फ्रा। मोनसे रोंखा आरो बिदिनो मेलेम गोनां मोनसे हारि बायदि होनना बुंजायो जोङो। जोंना बिदिनो स्किल दं आरोना आखाइनि हारिमुआव जोंङोनो आखा फाखा बेनि थाखायनो बे न 'लुनाय खामानिफ्रा बांद्राय गोरा जाया बे बर' हारिनि थाखाय। जोङो नुबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबौमोननि दिनावहाय बेहाय बर'फ्रा गावसोरनो ज' ज' नुलायनानै लायोमोन सावरि बादालि बिबादि लेंलाय लायनानै गोदोनि न' लुनायनि माखासे दिडिजाइनफोरा जायो बे औवाजों बानायमोन बांसिन औवाजों बिदिनो खुन्थिया गायनानै औवाखौनो खायोमोन आरो गोजौआव खानानै मा खालामोमोन थुरिजों लुनानै थायोमोन आरो। बिदिनो बबेबा थुरि बागानाव थुरिफोरखौ बजा बजा हानानै लायसै बेखौ ओरैबायदि मोजां लुयोमोन। बिदिनो औवाखौ गायबाय गायनानै गोजौआवहाय बे औवाखौनो आरोबाव खाथाबनानै बेनि सायाव थुरिखौ जाबसिननानै बिराद मोजां लुयोमोन आरो न'खौ । ओमफ्राय इन्जुर हिसाबै हिसाबै फाथिसेना थायोना नोंथां बे फाथिसेनाखौ मा खालामोमोन इन्जुराव दुम दाना मा खालामसै बे फाथिसेनानि सायावहाय आरो। आ जों लिरथि बावसो दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव न'खौ जोङो हाजोंनो बांसिन नुयोमोन आरो हाजों लुनाय जायखौ बुङो जोङो न' ओ हानि न' दानि बायदि फा क्का न' गैयामोन नालाय बेबादि हाजोंनो न' लुनानै थायोमोन । दा हा गोजाथ' नुवा औवाखौ दुमथेखांनायनि उनाव जेब्ला हाखौ जोङो लिरथेनो नागिरो बे इन्जुरफ्राव गिबियावनो जोङो हा नागिरोमोन आरो बै समावहाय मानिे जाय हाया हामा माथा बायदि राफोद आरो बियो अखा नांबाबो गिसिखालाबाया बेबायदि हाखौ नागिरोमोन आदा गोनां एसे ओमफ्राय बिनिफ्राय गोबोरखि गोथांखौहाय लागायनानै मोजां बेखौ गाग्लिनानै लायोमोन आरो हाखौ गोबोरखि गोनां गोथांखौ लागायनायनि ओंथिया बेनो । माने गोबोरखि गोथांखौ जोङो एखेबारे गोथार होननानै फोथायनाय दंमोन आरो मोनसे । बे जाहैबाय फोथायनायनि थाखाय बेखौ लागायबा बिदिनो ओ गोदोनि फोथायनाय आरो मोदाय दावदायफ्रा बे न'आव हाबलाबायनो हाया। बिदिहोनना फोथायनाय दंमोन दा बे मोनसे फोथायनाय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय गोबोरखि हासारखौ होनानै जुदि लागायो। होमब्ला बे इन्जुरावहाय ओ खामस्रि खुरनाय बा सस्रमा खुरनाय बेबायदि खुरलाबायायनो हाया आरो। गोबोखियावहाय माखासे
नोंथां।
गेसफोर थायो नालाय बेनि थाखायनो गुरनायामोन औ बिनि थाखायनो गोदोहाय गोबोरखिजों हाजों मोजां लागायनानै इन्जुरखौ लुनाय जायोमोन आरो बा लिरनाय जायोमोन गोबोरखि गोथां एखेबारे खि गोदान गोबोरखि बेफोरखौ फुङावनो नायगिरलायनानै लायोमोन न'आवहाय गोदो दिनावथ' एभेलेबेलमोन नालाय मोसौफोरा बेखौ बिदिनो मोजां गाग्लिनानै आ थिंजोंनो ओ लाथा लाथा बानायनानै इन्जुरखौ लिरनाय जायोमोन आरो बेबायदिनो बर'फ्रा न'खौ हाजोंनो मोजां लुनानै थायोमोन दा उनावहाय लासै लासै सोलायबोबाय बर'फ्रा। मानो होननानै बुङोबा दानि गोदान जुगावहाय इन्डासट्रियेलाइजेसन जानाय लोगो लोगो। जोंनि खाथि खालायावनो सिमेन्ट इथा बेफोरखौ मोननो थांसै नङा होमबा? ओरै लहाफोर औ आरोबाव जोंनि भारत सरखारनि फोसावजानाय माखासे स्किमफोर जेरै पि एम ए वाइ न'नि जज'ना बे न'नि जजना हिसाबै सरखारा जाय जायना न'आहाय माबा गैया। ओ फाक्का न' गैया। बैफोर न'फोरनो ट्राइबेलफोरनो स्पेसियेलि दा बर'फ्राबो जोंना ट्राइबेल हारि नालाय। बिसोरनो न' लुनानै होजोबनो थाखाय थांखि लानायनिफ्रायनो बर'फ्रा दा गोबां फाखा न'आव थानो हाबाय आरो। सोलायबाय आरो जाय जाय हा थाखा फैसा खामायनो हाबाय बिथांमोनहा सिमेन्टनि न' लुनानै थासै दानि जुगाव नाथाय राउनावबो जोङो बे खाफ्रानि न' आरो थुरिनि न' प्लास्टिकनि न' नुनो थांलिया आरो बर'फोरनावबो ट्राइबेल आरिफ्रा दा जोङो गोरों गोरा जानानै एसेबाबो सोलायबाय जोङो दा थिंनि न लुनानै थानोसै नङा होमबा नोंथां आरो। फाख्खानि न' जाजोब्बाय फ्राय दा दाबो दं गामिसिं फ्रावहाय मोनफा मोननै जोंना। इन्जुरनि न'आवनो थायो मानोना जोंना रांखान्थि हलोदा गामि ओनसोलाव दासिमबो मोजाङै सहैजोबनो हायाखै बा जोङो रांखान्थि खामायनायाव जाफुंसार जानो हाजोबिनि थाखाय दाबो जोंना बे न'आव गोदोनि न' लुनाय स्टाइलबो दं आरो नाथाय बांसिन आथिखालावहाय जोङो। आसाम टाइपनि फाक्का न'आवसो लुनानै थानायखौ नुनो मोनसै। दा बेनोमोन नोंथां आंनि। ओ जोंनि बर' हारिनि न' लुनायनि माखासे बिथिंनि सायावहाय ओ आंनि बेखि दौनाय बा बुंफोरनाया दा आं नोंथांखौबो बेबायदिनो जोंनि बर' बा आसामनि गेजेराव थानाय न' लुनाय खान्थिफोरनि बा न' लुनाय डिजाइनफोर। बेफोरनि सायावहाय फंनैसो बुंफोरनानै होबावनो थाखाय नोंथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौआनोंथाङा माखासे बाथ्राखौ होनलांखाबाय। थिग बेबायदिनो आं माखासे बाथ्राखौ सोदेरबनो सानदों जेरै न' लुनाय नङा होमबा नोंथां। बर'फ्रा न'खौ बोरै लुना थायोमोन गोदो। आरो दा यो न'फोरखौ बोरै लुयो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथां थारैनो नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ होनलांखाबाय न'खौ जों गोदो मिस्थ्रिफोर बा दस्रा मानसि लायामोन। न'खौ गाव गावनो लुना लायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जेरै गामिनि मानसिफोर साब्रै साबा ज' जालालायनानै न'फोर खौ लुनानै होयोमोन आरो।
नंगौ नोंथां।
फ्रा मा मा न'फोर जायोमोन होनबा न'आ जोंना मोननैसोल'सो जाखायोमोन नोंथां। माखासेखौ जों मोनस थुरिनि नुगोन। आरो मोनसेखौ नुगोन जों खाफ्रा खाफ्रा बा थालि होनना बुङो। बिनि नुगोन आरो बे मोननै ल'खामोन बे समाव। थिंफोर जेबो गैखायामोन नोंथां बे समाव थिंफोरखौथ' नुखायामोन जों। दा बे समावहाय जेब्ला जोङो जिगाब माबाफोरजों लुयो जिगाब बा थुरिफोरजों बे समाव मा खालामोमोन। ओ बे जों जिगाबखौ जों सिगांग्रो मा खालामग्रोयो। जों दस्रा जायगानिफ्राय बा हाग्रानिफ्राय लाना फैग्रोयो बे थुरिखौ। जोङो लानानै हानानै लाना फैग्रोयो आरो हानानै लाना फैनानै बेखौ न'आव दोनफैखायो फोरानफैसै ओमफ्राय आरामनो बिदिनो जेब्ला बे न' थुरिया गोरान जाबाय द्राय जाबाय एखेबारे न' लु जानाय जाबाय अब्ला मा खालामसै बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौ लेंसै आंनि न'आव न' लुनांगौलै नोंथांमोन ओ फैनो हागोन नामा होननानै बिदि न'आव थांनानै लि‌ङैसै आरो ओमफाय जाय सोलाबगोन फैसै आरो।
औ।
फैनानै मा खालामो बिदिनो लुना होफैसै ओ लुनानै होफैनानै जेनेबा सोरबाबा जि ओ औवा दानना होफैसै सोरबाबा बिदिनो मा होनना बुङो बेरा दुमना होफैसै जायखौ होनो जोङो जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ औवानि आरो बा बे औवा नङाबा मानोबो जायो नोंथां फाथो सिनाय फाथो सिनाय औ बेनिफ्रायब बेजोंबो जायो बेखौ मोहो माबाना होनो सै ओमफ्राय सोरबाबा मा खालामसै हा खोना होनोसै आरो बिथिखौ बिथा थोबेक गाग्राया बेखौहाय खोना होनोसै। दा बेखौ खोना होनानै मा खालामसै ओ न'खौ लुनोसै आरो जाय भारा फारि फारि लुना होनानै बे न'खौहाय माने लुना होयोमोन आरो बै समाव।
औ नोंथां।
ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामबावसै जेनेबा बेसोरनो थ' जेनेबा हासिरा होनाय जायामोन आगोल बे समावहाय। मानो होनबा बयनोबो नांलायखागौमोन नालाय बेबायदि मानो सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायख थानांगौमोन नालाय नांलायखागौ माने फैसाबो गैखायामोन बे समावहाय बे समाव मा खालामो बिदिनो जायनि न'आवहाय एसे लेंदों बे माबाया ओ लेंग्राया ओंखाम बोथिसे जाहोयोमोन आरो। ओंखाम बोथिसे आरो बिदिनो जौ जुदि दाबखाफ्राव फिखानाय दङब्ला बेफोरखौ लोंहोसै बेदर एसे जाहोनसै बिदिनो न' फ्राव दाउ थाखायो नालाय नोंथां दा बेबायदिखौ जा नोनो बिदिनो न'फोरखौ लुलायोमोन आरो बै समावहाय आरो जेरै जेनेबा मोनसेया जाहैदों जेनेबा थालि न' होनबा नोंथां थालिनि न'फोरा बिदि होनोमोन। थालिया जाहैबाय थाालियाथ' हानिनो हाखौनो जेनेबा अराव सावनानै गोरा खालामनाय मोनसे दाय सिखामोन आरो बेयो बेबादिबो नुयोमोन आरो बर'फोरनावहाय। नाथाय
बेनो नोंथां बे जिगाबनि न'आव थुवा थुरि न'आव गोबां खस्थ'बो जायोमोन आरो। खस्थ'आ जाहैबाय मा ओ बे जिगाब मफ्राय न'आव मा जायो जेब्ला अखा हानाय बोथोर बिराद हानाय अखा बे समाव मालाबा मालाबा जुदि सिगाबा खोबनाया मोजां जायाखै बा गा गोज जाबाय बोराय जाबाय गोदान लुफैनांसिगौ नुै सुफिननो हायाखैमोन बे समाव ओरैबायदि अखा सेरोना नोंथां माने उन्दुनो थाखाय जायगा गैया जायो ओरैबादि नों बहा दोननो माबाफोरखौ बिसनाफोरखौ ओरैबाददि जायो माने अखा र' र' र' र' र' सेरजोबो ओमफ्राय न' सिंनिफ्राय दैखौ थास खारलायलायनांगौ जाना फैयो बायहेरायाव बेफोरबायदि जायोमोन आरो नोंथाङा आरो जेरै बारहुंखाफोर बारबाबो मा जायोमोन बारहुंखाफोराव जेनेबा
मा होनो उरायदलाबायाय नागिर ओमोन आरो दा बेफोरखौ जोङो बै समावहाय नुयोमोन आरो नोंथां बिराद माने दुखु जाला बेावहाय गोग्लैनायबो नु मोनो आरो फारसेथिं नायोब्ला मोनसे मोजांबो मोन आरो नोंथां फारसेथिं नायब्ला मोजांबो मारै मोजां होनबा गोदान गोदानज लुदनानै नायबाथाय टेनसन गैखाया ओरैबादि मोांख मान ओरैबाददि जेरैा थिङआथ' एखेबारे दुदुं दालदां दुदुं दालांव नङा मा नोंथां गांग्रां जायो औ नोंथां ओरैबाददि गुंग्रों गांग्रां जायो माने थिं आ नाथाय बियोोना है थबसेबो सोदोबख्राया ओरैबादि नोङो थब थब्ल' खोनायो माने ओरैबादि मोजांसो मोनो माने ओरैबादि स्रो स्रो बिराद मोजां मोनो आरो गुफुनो आरो स्पिसियेल बे नङा ओरैबायदि थान्दा जायो नोंथां माने एसि बायदिसो जेबो गोलोमा नोंथां औ बेबायदि आरो फारसेथिं बे ओरैबायदि मोजां माने थान्दायानो थान्दा आरो नोङो बिराद गोरों गलम बोथोरबाबो गुदुं जानो रोङा बेबायदिबोमोन आरो फारसेथिं बिदिबो मोजांमोनलाय दा बिदिनोमोन आरो नोंथां न' लुनाया जोंना बर'फोरना गोदो दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां अब्ला नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंथां नोंथांजोंबो रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां सोलोंनो हाबाय नोंथां
औ नोंथां थारैनो औ नोंथांनिसिबो रोजा रोजा साबाय थानाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां